खोनादोंना
औ खोनादों दे नोंथां
औ गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नोंथांनो जासिहरनाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनि
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों
औ आंथ दोङो दा
ओ नोंथांनि नेदा मोजां गैया
खोनायाखै नामा
औ दासो खोनादों
अ अ नोंथाङा मा खामगासिनो दा औ
आंबो दायो जिरायनानै दङ नै
अ अ अ बिदिब्ला मेन टपिक
अब्ला जों
फै
औ जागोन दे नोंथां ओमफ्राय दायो ओ आंनि बादिब्ला दायो जोङो दाथ दैज्लां बोथोर नालाय बिनि थाखाय जोङो ओ आबाद फोर मावनाय मानाय बेफोरनि सोमोन्दैनो सावरायनोस नामा खोनादोंना
औ खोनादों आं बुं
आं दायो बुंदोंमोन खोनायासै हेलौ आं दायो बुंदोंमोन खोनायासै
अ दे दे बुं खोनादो दासो
अब्ला दाथ दैज्लां बोथोर नालाय ओ बे खायनो ओ जोङो आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो बा गायनाय फुनायनि सोमोन्दैनो जोङो सावरायबा साबसिन जागोन नामा
औ औ सावरायजागोन नोंथां
ओ अब्ला दायो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ-ओरैनो मा मा आबादफोर मावो
अ जोंनि ओनसोलावथ दा ओरैनो ओ माने उफ्रा खेथिबो मावो आरो गोबां दा आरो माइफोरखौबो गायो थ दैलां नालाय जोंनिखि माइफोर दा गायो माने जोंनिया दा मेसेङावसो गायो आरो ना मा ओ माबाखौ ओ दैलाङाव गायनाय जाया
औ
अ ओमफाय ओरैनो मा मा माइ गायो होननानै बुङोब्लाथ जोंहा ओ बांसिनानो माबा जोसा जोसाखौ मिथियोना नोंथाङा
औ मिथियो
अ जोसा माइ गायो
उम ओमफ्राय नोंथांनिया नेट गैलालै जेबो खोनाफैयाखै
अ
दाय
बेफोरबायसा गायो रनजित गाय खोनादोंना अ नोंथांमोननिथिं ओरैनो अ नों नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायो ओरैनो
ओं आंथ सोहोरावसो थाग्रा मानसि नालाय बेखायनो आङो बेफोर माइ गायनायनि बागै एसां मिथिया आरोना ओ खिनतु आंनि थिनियावहाय जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ माइब्रा फोरबो गायो जोसाफोरखौबो गायो
अ
फ्राय बेखिनियानोसै आरो
अ अ नोंथांमोननिखैयथ गायनाय फुनायाव दैनि प्रब्लेम जाया नङा होनबा जायो नामा नोंथां
जोंनिथिंथ बिदि गायनाय फुनायनि माने फोथारानो जोंनि ओनसोलथिं ए थां जा एसे दङ बेखनियाव आंनि निआवहाय जेबो असुबिदा जाया आरो ना
अ अ दैफोरनि प्रब्लेम जाया आरोना अ औ औ अ
नोंथांमोनथिंलाय बेफोरबादि असुबिदा जायो नामा
जोंनिथिंथ' बेफोरबायदि उसुबिदा जायगा जाया माने गाहाय जायगाखा नालाय जोंनिथिंजाय नांगौ बिबांनि नांगौ समाव दैया फैयो दैखौ जेनेबा अखा हाबा नाथाय जोंनाव दैनि बारा माबा आंखाल जाया आरो ना दैया मोजाङैनो फैयो गायनाय समाव मोजाङैनो गायनो हायो आरो माने बेफोरबायदि दैनि आंखाल जानानै गायनो हायि ओ फुनो हायि बेफोरबायदि जाया मोजाङैनो मोजां गायनो हायो आरोना दैलां बोथोरखौ मोजाङैनो मोजां गायनानै बिदाय हरनो हायो माने जेबो बेफोरबायदि माबा जाया आरो दैनि आंखालाव गोग्लैनो गोनां जाया मोनथि जादोंमोन मोन जे ओइ थांनाय थांनाय बोसोराव जादोंमोन बेफोरबायदिनो अ अखा गैयामोन नालाय अखा गैयाबाथ दैया मावानि फैनो नङा ओमब्ला अखायाबो गैयामोन नालाय गोबाव सम अखा हायाखैमोन ना बेनि थाखाय माने गाइ गायनाया जोंनिया एसे दैया आंखाल जादोंमोन माने बेफोरबायदिनो मेसिनजों फख्रिनिफ्राय दै सारै सारै सो गायनो मोजां जादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो औ जाय जायखौ फुख्रि खाथियाव दो फख्रि खाथियाव हा दोङो बिसोरसो हाबाय दैखौबो सारना गायनो नोङाहोमब्ला फख्रिया खाथियाव गैयाबा द हाया ना बेफोरबायदिनो जा हानाय खौ गायबाय हानाय खिनिया बेफोरबायदिनो था लांबाय बेफोर बेफोरबायदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आंखाल जादो बेफोरबायदिनो गायनो हायाबाथ' जोंनि जोंनाव जानायफोरा आंखाल जायो नङा होमबा आबाद मावनानै सो जाग्रा नालाय जोंनि बर' बर' हारिया बेनिखायनो आबादखौनो जों जुदि मावनानै मावनो हायाबा गायनाय समाव गायनो हायाबा बा नांगौ समाव दै मोनाब्ला जोङो गायनो हाया जाया नङा जायो नङा होमबा बेनिखायनो एसे खम बिबाङै गायनो हा गायनो हादोंमोन नालाय नांगौ जखानि गायनो हायासै नालाय आंखाला जादोंमोन थांनाय बोसोराव
औ
बेफोरबायदिनो गोबां मानसियानो गोबां सुबुङानो माने बेफोरबायदि मेसिनदों सारनानै गायनो हायाखैमोन आरो माने फोथारा गेजेर गेजेर जेरावबो थायोना बुहुद दा गुवार गुवार फोथार थायोना बेफोरबायदियाव माने ओ दै सारनोबो हासवा जायो नालाय
औ
उम देनि खायनो बेफोरबायदि जादोंमोन आरो नाथाय बे बोसोराव आं नुनायाव बेफोरबायदि जानांगौ बायदि आं नुवाखै मानो होन दा अखा
औ
बेफोरबायदि जायाबायद
औ
खेथि होनोब्लाथ जोंहा उफ्रा खेथि गोबां गायो जेरै बेसर गायो मटर गायो आरो खाला मुसुर बेफोरबायदि गोबां गायो आरो जोंहा जोंहा बो बुंनो थाङोब्ला बेसरखौनो जोङो बां जोंहा बांसिन गायनाय जायो आरो माने मानो होनोब्ला बेयो बेखौ जोङो गायोब्लाथाय नआवनो थाव मोनो नोङा होमब्ला बेखरनिफ्रायथ जोङो थाव मोनो नङा होमब्ला औ बेनिखायनो जोङो जोंहा बेसरखौ बांसिन गायनाय जायो माने थावखो नआवनो बाहायो नहावनो बाहायनो थाखाय बांसिन गायनाय जायो आरो बेफोरबायदि बाज बाजारनिफ्राय बायनाय थावफोराथ गोबां केमिकेल लगायनाय ना दा दा जोङो नआवनो बेफोर खौ मावनानै लानो हायोबा जोंहा गोबां खहा माबा जायो नङा होमब्ला गोबां हेफाजाब जायो उम आरो खौ जोङो नआव नआवथ जोंनो एस जोंहा बुरजा गायो नालाय नआव थु जोंनो एसेबां ओम थाव जानो थाखाय एसेबां गोनां जाया नङा होमबा एसेबां नांगौ जाया बेनिखायनो जोंहा बेखौ माने ओ फानननो नालाय फाननानैबो थ रां मोनोना गोबां बेसरफोरखौ फाननानैबो गोबां रां मोनोना अ जोङो आरो बि बेफोरबायदिनो जानो आन्था नांगौखिनि नांगौ जखानिखौ लाखियो बेनिफ्राय उम नांगौ जखानिखौ लाखिनानै बेखिनिखौ माने फानहरनाय जायो आरो ना बेफारिफोरनो हरनाय जायो आरो
औ
बिदिनो गोबां गोबां रां मोनो बेफोरबायदि बिदिनो उफ्रा खेथि मावनानै गोबां रां मोननाय जायो आरो बा मटर मटर फोरखौबोथ जोङो गायना लायो न'आवनो मोनजाबाय थायो नङा होमब्ला औ जोङोबा मथरखौ गोरलै समावबो जोङो गोबां खानानै जानो हायो गोबां खानानै मोनजायो आरो राबाबो माने जोङो फुनानै बेखौ दोननानै दालि दालि जानो हायोना हुख्रेमनानै लायोना जोङो हुख्रेमना लानानै जों बेखौ दालि जानो हायोना गोबां बेफोरबायदि नोंथांमोनहा ओरैनो मा मावाफ्रा खेथि गायो
जोंनि ओनसोलावबो बेनो दायो नोंथाङा जाखिनि बुंदों ओ बेसर गायो मथर गायो ओमफ्राय थालिरनिबो गायो थालिरफोर ओमफ्राय माखासे सुबुंफोरा थास'निबो खित खालामबावोसो
औ औ
थास'बो खेथि खालामो आरोना नोंसां नोंथांमोननि जायगाया हादान जायगा नामा
जायगायानो
अ ओ ओ माने हादानफोरावथ गोबां बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं गायनानै जानो हायो नोङा होमबा
औ हायो ओं
ओ थास'फोरखौबो गोबां गायनानै जानो हायोना
औ हायो जानो हायो लोगोसे फाननोबो हायो
औ फाननानैबो आरो गोबां रां मोनोना जोङो
औ मोनो
ओम उम जोंनिखैबो बिदिनो गायो गोबां गायो थास गायो आरो थासोमलि जायो बेफोरबायदिनो गोबां मै मैगं थाइगं गायो माने ओ हादान जायगानि मैगं थाइगंआथ एसे अर्गानिक जायो नालाय बांद्राय बेफोरबायदि बारारनिफ्राय मोननाय हासार बाहायनाय जाया नङा होमबा जोङो बांसिन नआव गायनाय होनोबाथ अर्गानिक हासारखौनो बाहायो नङा होमब्ला मोसौ मो मोसौनिफ्राय मोसौनि खि बा गोबोरखि होनोना जोङो बेखौनो बांसिन सिं बाहायनाय जायो नङा होमबा औ बायनाय हासारफोरा थ जोंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो नङा होमबा सुबुंनि देहाखौ गोबां खहा खालामो बेफोरखौ हासारखौ बाहायोब्ला गोबां सुबुंनि खहा जायो गोबां सुबुङानो दा बेफोरबायदिनो केमिकेल गोनां बुस्थु जायै जायै गोबां खहायाव गोलैयाखै होमबा बेमाराव भुगिनो गोनां जादों ना
औ ओ अब्ला नों नोंथां जोंनि समाबो जाबायनो
औ औ दे नोंथां होमबा लाखिथ लायनसै
औ दे नोंथां